थांआ
औ खोनादोंना?
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ खोनाब
औ खोनादोंना नोंथां औ औ नोंथां नोंथांखौ औ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय जोङो सोलोंथाइनि सायाव एसे सावरायनोमोन जेनेबा गोदोनि सोलोंथाइया माबादिमोन एबा दा माबायसा सोलोंथाइ मोनदों बेनि सायाव औ नोंथाङा होमबा बुंनो हागोन ना गोदोनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलों थायाव माबाफोर फारागफोर नुनो मोन्दोंना नोंथाङा
औ ओ गोबां फाराग दं गोदोनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथायाइयाव ओ गोदोथ' बिदिनो बांद्राय फरायनाय मानसिफोर गैयामोन जेनेबा खाथि खाला याव फरायसालिबो गैयामोन मानसिफ्रा नांगौ बादियै लेखा फरायनो मोनामोन। बा हिनजावफोरखौहाय बांसिनहाय फरायसालियाव हगार हरनायबो जायामोन न'नि खामानि मावहोनाय जायोमोन हो नांगौ बायदि खाबु बो मोना मोन हिन्जावफ्रा बा गोरिब नखरनि मानसिफ्रा नख'राव फोरोंगिरि लाकि खिनानै फोरोंहोनो मोनामोन नाथाय दानि मुगायाव मा स्कुलाव थाङाब्लाबो दाना नांगौ बायदियै म-स्मार्त फन बा जानबुंनि जोहै जोङो मा मोननो हायो सोलोंथाइबो लानो हायो जा नांगौ सोलोंनो हायो खाथि खालायावनो गोबां फरायसालि गायस बाय नंआ होनबा गोबां फरायसालि फ्रायबेट सरकारि फरायसालिजों मोननो हायो लेखा सोलोंनो हायो नांगौ बाददियै जों जोंनि जा जानबुंनि जोहै बायदिसिना रोंनांगौ बेसादफोरखौ रोंनो हायो।
नोंथाङा मा बुंनो सानो?
औ माने गोदोनि आरो दानि माबानि माबानायगोन ना जेनेबा सोलोंथाइ लानायाव ना औ गोदोथ' जोंनिया सोलोंथाइ लानो होनबाथाय सोलोंथाइ जोंनिया सिगां गुरु होननानै बुङोमोन नङा होमबा जायबो जोंनिया फोरोङो आरोथ' जोङो गोदो जेनेबा बिफां सिंफोराव माने जमा खालामनानै माने गथ'फोरखौ बिदि फोरोंनायखौ नुनो मोनोमोन। औ गोदो माने स्कुल कलेजफोरा बो गोबां खममोन औ गैयामोनखौनो बुंजायो। फरायसालिफोरा दा माने जोंनिया बेखौ नायनो थांबा दाथ' जोंनिया जायगा जायगा माने गोबां फरायसालिफोर गायसनबाय आरो बैफोर फरायसालियाव थांनानै जोंनि माने उन्दै उन्दै गथ'फोरा सोलोंथाइफोरखौ लानो हायो। आरो बेवहाय औ फोरोंगिरिफोराबो जोंनिया गोबां जेनेबा नांगौ बिबांनि दङ खायफा जायगायाव खायफा जायगायाव गैया थेवब्लााबबो जोङो जेनेबा औ बिदि सोलोंथाइफोरखौ बे फरायसालियावनो थांनानै लायनायखौ नुनो मोनो आरो गोजौ सोलोंथाइनि थाखा जोङो जेनेबा गोजान जायगाफोराव थांनानै लानांगौखौ दाबो नुनो मोनो। आरो नोंथां औ नोंथांनियाव आरो मोनसे सोंलु सोंनो ओ सान मोनदों आं औ जेन औ जेनेबा जोङो बै फरायसालियाव ओ औ फरायसालियावल' थांनानै सोलोंथाइखौ लानो हायो, ना जोङो गुबुन राहायैबो जों जेनेबा सोलोंथाइखौ लानो हायो?
आं बुंगोन सोलोंथाइखौ बायदि बायदि राहाजोंबो लानो हायो। नाथाय सोलोंसालियाव थांनानै फरायसालियाव थांनानै सोलोंथाइ लानाया आं साननाय बादिबा साबसिन मानो होनब्ला फरायसा सालियाव थांनानै सोलोंथाइ लानायनिफ्राय मानसिया दिसिप्लिनखौ सोलोंनो हायो। समनि ओ समनि नांगौथिखौ मिथियो गोनांथिखौ मिथियो। लोगोफोरजों गोरोबलायनो हायो। राय्लायनो रोंनाय जायो मानसिफोरजों नाथाय अनलाइन बा बिदिहाय सोलोंनायाव गावनि सुबिदा बादिल' सोलोंनो हायो नाथाय लोगोफोरखौ नों लोगो मोना। ह मानसिफोरजों रायजलायनायनि खाबु मोना मो मोजाङै फेस थु फेस मोखांजों मोखां रायनायखौ खाबु मोना फोरोंगिरिनिफ्रायबो मोखांजों मोखां नायनानै रायज्लायनो हायो नोंगौ नाथाय मोखांजों मोखां ओ मोगथाङाव रायलायनाया एसे आलादायै जायो मानसिया मानसिजों राय्लायनो रोंनाय बेखौ सोलोंङो आरो दैदेननो हानाय
जि जोंनाव दैदेननो हानाय कुवालिटिखौ जों बांहोनो हायो बा आंनि बादिबा फरायसालियाव थांनानै सोलोंनाया बांसिन साबसिन आरोखि।
नंगौ नोंथां थारैनो जोंङो फरायसालियाव थांनानै सोलोंथाइ लायोबाथाय उन्दै समनिफ्रायनो जोंङो जिहेथु जों उन्दै समनिफ्राय सोलोंथाइ लानांगौबा फरायसालियाव थांनायानो साबसिन। आरो गिबियावथ' जों सोलोंथाइखौ जेनेबा उन्दै समावबो न'आवबो जोंङो सोलों
औ औ जों बिमा बिफानिफ्रायबो सोलोंनो हायो न'खरनि देरसिननिफ्रायबो सों सोलोंनो हायो। औ दानि मुगायावथ' बयनिबो बिमा बिफाया बांसिनानो लेखा गोरों नङा होमबा जागायजेननायखौ जों जों न'निफ्रायनो सोलोंनो हायो सोलोंथाइ लानायखौ जों न'निफ्रायनो बिमा बिफानिफ्रायनो मि मिथिग्रोनो सोलोंग्रोनो हायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो जोंङो बिमा बिफानिफायथ' सोलोंनो हायो आरो। खायफा जोंङो। थियै बाथ्रा थाबावो बैफोर बिद ओ बाथ्राखौ जोंङो जेनेबा बिजाबफोराव लिरना दोननायनि खो जों ओब सोलोंनो हायो। आरो बिजाबाव जोंङो लिरना दोननायखौ सोलोंनो थाखाय जोंनो जेनेबा बेखौ फरायखांनो हानांगोन एबा जोंङो रायखांनो हानाय जानांगोन। बैफोरनि थाखाय जोंङो फरायसालियाव थांनाया गोनांथार होननानै सानो। औ मानो होनबा बैफोर खौ जोंङो माबायसा जोंङो गुबै जि रोंनांगौ बै बेखौ रोंबासो जों जेनेबा फरायखांनो हाबाय लिरनो हाबाय। बेखौ जोंङो औ फरायसालियाव थांनानै मोनो होननानै सानो। बेनि अनगायैथ' जोंङो उनावहाय जेनेबा बाहेरावथ' गोबां बिदिसिना जोंङो सोलोंथाइफोरखौ लानो हायो जेनेबा हमना लाबाय सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों ओ जोंङो खायफा हमना लाबाय ओम गेलेनायफोरावबो जोंङो सोलोंथाइ लानो हायो। खायफाफोरा जेनेबा गेलेनानैबो मानसि गिदिर जानो हायो।
औ नोंगौ नोंथां गेलेनायजों लोगोसे मोसानाय रोजाबनाय। सावगारि आखिनाय बेफोरखौबो सोलोंनानै मानसिब रा ओ ओब गोजौआव थांनो हायो गिदिर रोजाबगिरि गिदिर मोसागिरि गिदिर फावखुंगुर गिद गिदिर फावखुंग्रि बेफोरखौबो सोलोंथाइनि गेजेरजों सोलोंलांफानो हायो होननानै आंबो सानो।
थों थारैनो आरो दानियाथ'ज जोंनिया गोनोखो जुगाव जोंङो जानबुंखौ गोबाङैनो बाहायो। आरो बैफोर जानबुंफोर बाहायनायाव जोंङो गोबां बायदिसिना जोंङो जेनेबा ओ बै बुहुमाव मा जादों मा जायाखै बैफोरखौ जोङो दानिया नांगौ जेनेबा मोजां साननानै जानबुंखौ बाहायोबा जों गोबां जोंङो गावनो न'आव थानानैनो जोंङो बायदि रोखोम बायदि मैया ओ फोरफोरखौ जोङो जेनेबा न'आवनो गियान आरजिनानै लानो हायो होननानै नोंथाङा नोंथांनियाव आरोब फंसे बाथ्रा सोंनो सानदोंमोन जेनेबा जोंङो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों एबा सोलोंथाइ लायालासेनोबो जोंङो जिउ खांलांनाय हायो एबा मा मोनसेया जोंनि थाखाय साबसिन होननानै नोंथाङा सानो जेनेब
आं ओम आं बुंनो सानो सोलों थाय लायालासिनोबो गोदोनि मानसिफ्रा जिउ खांबोदोंमोन नंगौ नाथाय दानि मुगायाव सोलोंथाइ गैयाब्ला मानसिया खाना बादि आं बुंनो सानो सोलों सोलोंथाइया दानि मुगायाव जोब जोबोर गोनांथार नों रांखौ साननो थाखायबो सोलोंथाइ रोंनांगौ जायो दानि मुग मुगायाव माबा मोनसे लिरनायखौ सिनायनो थाखाय फरायनो रोंनो थाखाय सोलोंथाइखौ नांगौ जायो।
अबावबा बहाबा थांनो थाखाय नों समखौ नायनो थाखाय बा बहा मा लिरनाय दं अबेनिफ्राय अबेसिम थांगोन बेफोर खौ मिथिनो थाखायबो जोङो फरायखांनो बा लिरनायखौ रायखांनो रोंनांगोन बेनि थाखाय सोलोंथाइया गोनां होननानै आं सानो
नंगौ नोंथां।
मानसिजों आलादा आलादा मानसिजों राय्लायनो नों बर' मानसिल'थ' लोगो मोननाय नङा नङा होमबा बहाबा थाङोब्ला ओंखारलाङोब्ला नङा होमबा? जों राय्लायनो नांगौबा आलादा मानसिफोरबो लोगो मोनगोन अब्ला जों आलादा रावखौबो रोंनांगौ जागोन नंखायनो आं सानो सोलोंथाइ लानाया राव सोलोंनाया गोनांथार।
नंगौ नोंथां थारैनो बे सोलोंथाइ लायालासेनोबो जों जिउ खुंनो हायो नाथाय दा जोङो सोलोंथाइ लाबाथाय माने गावखौनो एसे ओ साबसिन ओ माने गावनो एसे मा बुंगोन बेखौ गोहोआ फोयसिनो होननानै सानो मानो होनबा जोङो दानिया थ' ओ सोलोंथाइ लायालासिनोबो जोङो जिउ खांनो हायो थेवबाबो जोङो जेनेबा दानिया बेबायदिनो बेफार फालांगि खालामनोबाबो जोङो जेनेबा गोबां गोजान गोजान जायगाफोराव थांनांगौ जायो आरो थांनानै जों औ थांनांगौबाथाय जोङो बैफोराव थांनानै जेनेबा जायगाफोरखौ सिनायहानो थाखाय जोंनिया लिरनाय थायो बैफोर लिरनायफोरखौसो जोङो फरायखांनो हानांगोन आरो बेफोर जोंनि बिमा रावाव लिरनाय थायालासेनो जोंनिया गुबुन रावावबो लिरनाय थायो आरो बैफोरखौ जोङो औ बफोरखौ जेनेबा जों गिबियावनो सोलोंना लाग्रोनांगोन बैफोर राव फोरखौ औ बेनिखायनो बैफोरखौ बैफोरनि थाखाय माने सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार होननानै सानो आरो
औ बेफार फालांगियाव औ नंगौ नोंथां बेफार फालांगि खालामनो आबादखौनो हमनानै ला आबादजोंनो मानसिफ्रा फालांगि खालामो नङा होमबा? माइ फानो मैगं थाइगं फानो बेफोर मैगं थाइगंआव होनाय मुलिफोरखौ बायदिसिना मुलि होनांगौ। जायो एम्फौ एनलानि थाखाय नङा होमबा बे एम्फौ एनलानि थाखाय मुलि होनायाव मुलि जेब्ला नों बायगोन माबायदि होनांगौ मुलिखौ माबायदि बाहायनां बेखौ नोंथाङा फरायनो रोंनांगोन अब्लासो जों मुलिखौ नांगौ बादि बि बिबांनि होनो हागोन नङा होनबा नोंथां बेनिखायनो सोलोंथाइया गोनां थार होननानै आंबो सानो।
नंगौ थारैनो ओ माने औ। दे दे बिदिब्ला जोंनिया समाबो जाबाय बिदिब्ला जोङो दिनैनि रायलायनायखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय थाबाय।
साबायखर।
अ गोजोनथों।